आं खोनादों
औ आं खोनादों।
नोंथाङा बे समाव ओरैनो दङ
औ आं ओरैनो दङ।
आं नोंथांजों। बर' हारिमुनि बागैावरायनो सानदों नोंथांजों सावरायनो हागोन ना नोंथां?
हागोन नोंथां हागोन।
औ बर' हारिमु होनोब्लाथ' जोंहा बर'आ एक्सट्रा गावनि हारिमु दंखायो।
औ नोंथां
जेरै गाननाय जोमनाय राव देलायनाय मोसानाय मुसुरनाय बेजों लोगोसेनो
जानाय लोंनाय मावनाय दांनाय बायदि हाबा हुखा बर'हा गावनि एक्सट्रा हारिमु दंखायो नङा होनबा नोंथां?
औ नोंथां
औ बर' हारिमुवा जोंनिया गोदो गोदायनिफ्रायनो माने सोलिबोबाय थानाय गावनि रावजों बा गावनि गाननाय जोमनायखौ लानानै गावखौ बर' होननानै सिनायथि होनो हायो बा गावनि गाननाय जोमनाय देलायनायजों लोगोसे गुबुन हारिनि सिगाङाव गावखौ बर' होननानै मोनसे सिनायथि होनो हायो बे बेफोरबायदि बर' हारिमुवा जोंहा एक्सट्रा गावनि हारिमु दंखायो नङा होनबा नोंथां?
औ नोंथां
नोंथाङाबो बर' जानानै बर' हारिमुनि बागै फंनैसो सावरायनो हागोन नामा नोंथां?
हागोन नोंथां हागोन। औ जोंहा बर' हारिमु होननानै बुङोब्लाथ' दा जों नैब बेखौनो मोनथिगो जेरै जोंहा हारिमुवा गासिबो हाबना दङ जेरै दानाय लुनाय गान्नाय जोमनाय खन्नाय मोसानाय। सानाय मुसुरनाय लिरनाय फरायनाय रंजानाय मोसानाय बेफोरनि मोनसे हारिमु नङा हबा नोंथां गासैबो हारि फोरनावहाय हारिसा हारिफोरनाव मोनसे मोनसे गाव गावनि माने हारिमुवा थाखायो। होमबा नोंथां जेरै जोंनिया बर' हारिमु जोंहा गावनिनो मोनसे बर' हारिमु हिसाबै जोंहा बेयाव माने गोबां ओ
औ
जेनाखि जोंनि समायना रमायना गाब गोनां जेनाखि जोंनि बर' हारिमु बियो
ओ मोनसे मानि मुलुग दरबारावबो सिनायजानो हानाय जोंनि हारिमुवा जेराव जोङो बेवहायनो दङ मोस बागुरुमबा मोसानाय बागुरुमबा मेथाइ रोजाबनाय बेफोर गाससिबो बर' हारिमुनिनो मोनसे ओ बाहागो आरो नङा होमबा? दा जोङो औ बेफोरखौ फोथांनानै लाखिबाय थानांगोन अरायबो जेब्लायबो नङा होमबा नोंथां जेब्लानाखि जोङो गाव गावनि हारिमुखौ रैखा खालामनो हाया अब्ला बै हारिया लासै लासै मानि गाहाय जालाङो आरो ना होमबा नोंथां? जुदि जोङो दानाय लुनाय बा मोसानाय मुसुरनाय बा जोंनि माखासे माबाफोरखौ बेहाय बाहागोफोरखौ खोमाना लालाङोबा जेरै खन्नाय रोजाबनाय बेफोर गाैबो दख'ना दानाय गामसा दानाय आर'नाइ दानाय बेफोरखौ जुदि जोङो लासै लासै खमाय लाङोबा बा खम खालामलाङोबा बेफोर खामानिखौ अब्ला जोंनि हारिमुवा मानि गाहाय जालांगोन आरो नङा होमबा दा जोंथ' आथिखालाव थासारियाव जों नुनो मोनदों बर' हारिमुवा जोबोद गोजौ थाखोआव दं गाब गोनां रंगिना संगिना नङा होमबा
औ नंगौ नोंथां
औ दा बिदिनो जोंहा जेनाखि जोंनि बर' हारिमु होनना बुंङोब्ला हारिमु जेनाखि जोंनि बागुरुम्बा मोसानाय बेफोरबो मोनसे जोबोद माने मख'जाथाव जेरै जोंहा बावैसो सिगां जोंहा मानि गुवाहाटिनि मोनसे स्टेडियामावहाय जोंहा बर'नि बागुरुम्बा मोनसे मोसानाय जायगा जाय खौ बुंदों मुं होदों मोनसे बागुरुमबा दोहौ होननाय नङा होमबा बेयाव जोंहा गोबां जोंनि आइजो माहारिया बर' हारिनि आइजो माहारिया ओ बेयावहाय पारफर्म खालामदों बा मोसादों जि रोजा जि रोजा बर' आइजोफोरा लोगोसेनो से रोजानिबो गोबांसिन जेनाखि बर' हौवाफोर बिथांमोनाबो खाम सेरजा सिफुं बेफोरखौ दामदों लोगोसेनो आरो गोबां बर' आइजोफोरानो बागुरुमबा मेथाइबो रोजाबदों बेयावनो ओ जोंहा बेवहाय नोजोर होयोबा नुयो जोंनि जेनाखि आ
गाखो गासिनो मुलुग दरबाराव थार मानि सि ओ सिनायजानो हादों नङा होमबा नोंथां गोबां ससियेल मिडिया यानि गेजेरजों फेसबुक इउतुबफोराव माने बेफोरबायदि भिडिअखौ बयबो हगारनानै होदों जायनि जोहै जोङो वर्ल्ड रेकर्ड मोन बागुरुम्बा दोहौजों नङा होमबा आ बेल नङा खनो गोनांफोरा जेरै जोंहा हारिमु होनना बुङोबथ' जोंनि जाखि आ माखासे मावनाय दांनाय जोंनि आबाद मावनाय बेफोरखौ लानानैनो जोंहा बुंजानांगौ जायो बर' हारिमु होननानै बुङोब्ला बेयाव मानि गोबां जोंनि जेरै जोंनि हारिमुआव बर' आइजोफोरा आ जि दानाय इसानसालियाव बेफोरखौ जोङो मानि
औ
गोबां नुनो मोनदों नाथाय आथिखालाव जों एसे खम नुदों आरो बेफोरखौ खम जालांनायखौ मानि खमायलांनाय जेरै गामि ओनसोलफोराव दानाबो गामि ओनसोलावबो माने जि दानायफोरखौ जोङो ओ नुनो मोनला बा खोनानो मोनला थार गाबनायफोरखौहाय
औ
ओ दा बियो जोबोद दुखु गोनां बाथ्रा जुदि जों बेफोरबायदि ओ दा खननाय मोसानाय रंजानाय
उम उम
बेफोरखौ जोङो खम खालामलाङोबा जोंहा सानसे समावहाय मानि बर' हारिमुवा जोबलांगोन आरो लासै नो बिदि आखल बा माने जोबनायखौ आं बुंनो थाङा नाथाय बियो माने गोबां गाहायाव थांगोन आरो नङा होमबा दा जोंहा मानि हारिमुनि जोहैनो जोंहा जेरै गुबुन हादरफोरनिफ्राय जोंनि जेनाखि जाय जायगाफोराव मोनसे प्रग्रामाव जोङो गुबुन जायगानि बा गुबुन हादरनि आलासि लेंंहरोबा जों बेयाव बागुरुम्बा मोजां मोसानानै जेरै दख'ना गाननानै आर'नाइ लानानै जोङो माने फोथा गोजा थुलायलायनानै जोङो खानाय हगारसारनानै माने मोसानानै आलासिफोरखौ बरायो आरो नङा होमबा नोंथां? बागुरुम्बा मेथाइफोरजों औ थिग बिदिनो जोंहा आरो गोबां बेवहाय दामग्राफोरबो सुबुंफोर थायो हौवाफोर जेरै खाम सिफुं जथा बेफोरजों दामनानै बागुरुम्बाफोर गानखननानै बरायो आरो। दा नोंथाङाबो एसे जोंनि बर' हारिमुनि सोमोन्दै एसे बुंबावदों नामा नोंथां?
औ जागोन दे। बर' हारिमुवाथ' जोंनिया गोदो गोदायनिफ्रायनो बर' हारिया माने खुगा खुगा सोलिबोबाय थानाय बा आबै आबौफोर आबौ आबै समनिफ्रायनो सोलिबोबाय थानाय। खुगा मेथाइ
माने खुगाजों खननानै रोजाबनाय बा मोसानाय बायदि हाबा हुखाया दंबोखायो आरो गोदो गोदायनिफ्रायनो बर' हारिमुवा मागो फोरबो बा बैसागु फोरबो माने गोबां गाबनि फोरबो बा गुबुन गुबुन फोरबो खुंबोनायाव माने
औ‌ नोंथां।
फोरजों सोमोन्दो लाखिबोबाय थानाय मोनसे गेरेमसा हारिमु जानानै फैगासिनो दङ नाथाय दा आथिखाल मुगायाव मानि बै गोदोनि बायदि फालिनायखौ बांसिनानो नुनो मोनबांलिया माने गोबां फाराग नुनो मोनसै आरो। गोदोनिजों दानिजों गोदोनि बायदि आबै आबौनि समाव सल'बाथा बा खुगा माइ ाइ रोजाबनानै मोसानाय बा मुसुरनाय सेरजा हुनाय खाम दामनाय सिफुं दामनाय बे बेफोरबायदिखौ दा गोबां खम नुनो मोनसै आरो दानि आथिखाल मुगायावथ' बर' हारिमुफ्रा माने गोबां माने लाइमोन। सेंग्रा सिख्लाफ्राबो बिराद गोदोसोनानै थानायखौ नुनो मोनो माने
औ।
फारसे कालसार जेरै गाननाय जोमनाय द्रेसफोरखौ बुंनांगौ जोङो गाननाय जोमनाय गावनि हारिनि दख'नाखौ गारनानै गुबुन हारिनि गाननाय जोमनायखौ गाननानै गावखौ बर' होननानै सिनायथि होनो नागिरलिया दानि आथिखाल मुगानि लाइमोन सेंग्रा सिख्ला गोबां फाराग नुनो मोनसै आरो ना बेबायदिनि जाउनाव जोंनि बर' हारिमुवा बिराद माने गुबुननि आथिं सिङाव गादब जानायनि सायाव माने फैगासिनो दङ बिनि थाखाय जोङो दा लाइमोन सेंग्रा सिख्लाया गोसो होनानै बा गावनि बर'नि दख'नाखौनो गाननानै बा गावनि बर' हारिनि मोसानाय मुसुरनाय खाम खौ दाननायजों लोगोसे बिदिनो गावनि सिनायथिखौ होनो नाजानांगोन आरो बेजों लोगोसेनो बर' हारिमुवाथ' गोबां बर' हारिनि खन्थाइ राय थाइ लिरग्रा गोबां गोबां खन्थाइगिरि रायथाइगिरि सल'गिरि दंङो नंङा होनबा नोंथां
नंगौ नोंथां
औ बैफोरबायदि जोंङो दा जोंनि बर' हारिया माने गावनि गेरेमसा हारिमु दंखायो नाथाय बे हारिमुखौ थासेयावबो जोंनि बर' हारिया माने गुबुननि आथिं सिङांवसो थानो गोनां जायो नंङा होनबा नोंथां
नोंगौ नोंथां सैथो नोंथां बुंनाया
बर' हारियाथ' जोंनिया एक्सट्रा हारिमु दंखायो थेवब्लाबो बर' हारिमुनि बांसिनानो गिदिर गोलाव जानाय सुबुंफोरा माने बर' हारि होननानै बर'नि गावखौ बर' होननानै सिनायथि होनो नागिरलिया
नंगौ नोंथां सैथो
बांसिनानो गुबुननि मुं लासै गुबुन हारिनि गावखौनो गुबुन हारिनि होनना लायो बर' होननानै मालाबाबो गावखौ बुंथिना लाया बैफोरनि जाउनाव जोंनि बे गिदिर गोलाव बा गोजौ थाखोआव सहैनाय सुबुंफोरना बिदि बिबुंथि होनायनि जाउनाव जोंनि बर' हारिया एसेबां गोजौआव दावखोलांनोबो हायाखै
नंगौ नोंथां नंगौ सैथो
जोंनाथ' दा दान्दिसे सम समाबो जाबाय नोंथां
औ नोंथां जोंहा
लोगो मोननानै खोब गोजोननाय मोनदों नोंथांङा आरो आंनो बर' हारिमुनि बागै गुवारै फोरमायना होनायनि थाखाय नोंथांनिसिम रोजा रोजा साबायखर बावनाय थाबाय नोंथांखौ आरो फिन लोगो मोनफिनगोन होननानै आसा खालामनाय थाबाय दे होमबा नोंथां
साबायखर नोंथांखौ दे नोंथां
औ